हेलौ'
औ-औ।
औ नोंथां। ओ बेलासि समनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाहैबाय नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा सानजौफुनि ओंखाम जाबाय दा?
औ जाखांबाय नोंथां।
ए मा ओंख्रि जानाय नोंथाङालाय?
ओ जेबो गैयामोन ओरैनो दालि ओमफ्राय दावउदै इदो जादों रुनाय।
औ औ।
नोंथां लाहालाय?
औ आंङो माने नै आंङो माने लोगो सासेनि लाहानियावहाय जानाखि हाखराव माने नेट सोंनाय खामानि मावदोंमोन ओरैनो मावना हैदोंमोन आरो। दसे होजायो। सानायावनो माने दालि बेनिफ्राय आलु फाजा दाउ दै एवनाय बेबायदि जाबाय आरो दिनै।
औ औ।
औ। दा नोंथाङालाय दाउदैखौ मा दावदै जाखो लकेल दाावदै जाखोना ना ब्रयलार दावदै जाखो?
ओइ दखाननिसो दखानाव बैनाय बायनायमोन ब्रयलारखौ ब्रयलार
औ होमबा नोंथां ओ नोंथांजों आंङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ। दा होमबा नोंथां जिथुनाखि जोंहा जोंनि जिथुनाखि दा ओ दासान्दि जानाय लोंनाय जिथुनिखि बेराम जानाय बैफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बा दानि जिथुनिखि फुटपाटाव फाननाय सावमिन ममफोर जाबा जोंहा माबाफोर बेराम जायो नामा होननानै?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
माने जोंनिया दा बांसिनानो बेबायदि माने फास्ट फुडफोरखौ बांसिन जानाय नुयो आरोना नोंथां।
औ।
ओ दा जोंनियाथ' बे ओ बेफोरबायदि संनाय खावनाय गैयामोन आरोथाय दासो बे फास फुद दखानफोराव बिदि चिकेन मम' मा होनो बेखौ चावमिन बेफोरबायदिफोरखौ फुजा बायदिसिना मेला बायदि पार्कफोराव थांबा जानाय नुयै मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ।
नाथाय बेफोरखौ बेफोरो हेलदि बुस्थु नंङा आरोना नोंथां जानो थाखाय।
औ।
मानो बेफोरो उदै बहाबा बहाबा मस्ला बाहायो बा बायदिसिना ओ बिदिनो पिज्जा बारगारफोरा हेल्थ इसु मा होनो ओ फेट बारायो आरोना मोदोम बांहोयो जाय औ। गोबां जेरै आमेरिका बायदि हादोराव बेफोरबायदि गोबां फासफुद जानायनि थाखाय मा होनो ओ सोलेरनि देहानि मोदोमा बांदो इदि होनो। खोनादों आरोना गोबांआनो माने मोदोम बारायो माने मोदोम ओंखारो आरो ना।
औ।
फेथ्ला फेथ्लि बिदि जायो नाथाय ओ बेफोरबायदिखौ जोंङो जायाबा मोजां जागौ आरोना नाथाय गथ' फिसाफोराबो दानिया स्कुल कलेजाव थांब्ला बेफोरबायदिखौ बांसिन जानानै बियो आरोना नोंथां।
औ औ।
आरो न'फोरावबो बिदि खाम उनु संनानै होबब्ला मैगंनो संनानै हा जानो नागिरा माने बिसोरो माने चावमिन मम' पिज्जा बेफोरबायदिखौ जानो बियो आरोना।
औ।
ओ ओ जो-जोंनिया दा जेरै जानाय दं मैगं थाइगं बेफोरखौ जानांगौ, गामियाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ। थास' बिथ्रि थास' आथें माने बेफोरनिफ्राय बेफोराव गोबां गुन थायो आरोना आइरन थायो बेनिखाय बेफोरखौ जानांगौ। जायनिया आइरन खम दोङो
औ।
बेफोरखौ जानांगौ आरो जोंनि गामि ओनसोलावथ' सज'ना बिफांनि बिलाइ सजना बिफाङाथ' माने जोबोद गुनगोनां। बिनि बिबाराबो जाजायो बिलायाबो जाजायो आरो फिथाइाबो जाजायोना नंङा होमब्ला?
औ।
बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जानांगौ आरो थास' बुग्ला ओमफाय मा होनो बेखौ जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय मानिमुनि फोरनि बायदि मैगंफोरखौ जानांगौ आरोना। थलमफुर थलमफुरफोराथ' जोंनिया गगा मोननायफोराव जाबा हामो होनना मिथियो। मानिमुनि
उम।
बेफोर माने जोंनि मेडिसिन आरो न' मेडिसिन हिसाबै जोंनिया गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौनो बाहायबोदों नालाय गगा मोनब्लाबो रुदुबनानै लोंब्ला हामो। गगा मोन बिदि होननानै। ओमफ्राय जेरै जारि मैगं जानांगौ।
उम।
दानियाथ' गोबां मैगं थाइगंफोराव मुलि गुनु बाहायो। ओ जेरै जिंखा खबि बेफोरो फोरा मा होने गोबांङानो मुलि बाहायनाय। दानि हाथाय बाजाराव ओंखारनाय मैगंफोरा।
औ औ।
औ ओमफ्राय मुलि उनु होनानैसो थब देरनाय जायो बेफोर मैगंफोरा नाथाय न' हाथाय बाजारफ्राय बायना लाब खांनायनि उनाव न'आव दोनब्ला माने सानसे साननैनि उनावनो ओ रुइनानै गुरै माने फिसा जान थलाङो आरो सेवलांजोबो।
उम।
फ्रेस माल जेरै गामि ओनसोलाव जेरै फ्रेस मा ओ मैगं थाइगं मोनो बेफोरबायदि मोना आरोना हाथाय बाजाराव। खायसे लकेल एलियानिफ्राय लांनायफोरा मोन मोननो हानाय। नाथाय बिदि टाउन सहरफोराव बारा मोननो नागिरा आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
आरो दामाबो गोबां जायो बिदि टाउन सहरफोराव।
उम।
बिदि फ्रेस मैगं थाइगंफोरा आरो कम मोननो नागिरो आरो गोबाङानो। माने बेफोरबायदिखौ जोंङो फ्रेस मैगं थाइगंफोरखौ जानांगौ। गोबांङानो मैगं थाइगं मा होनो मुलि होनाय जानायनि जाहोनाव बायदिसिना उदैनि बेराम बा बायदिसिना गोबानाय खिनाय बेबायदि जायो आरोना।
औ औ।
औ दानियाथ' कबि माहोनो जेब्ला कबिनि बान्दा कबि, फुलकबि बिदि सिजेन गायनाय जायो मैगं थाइगं ओंखारो। बे खमायाव गोबां जायो ब्ला माने मानसिफोरा खिसावनाय बिदि जानाय होननाय खोनासायो आरो ना गोबानाय होननाय।
औ।
आरो जाबा इदि गेसबो जायो। थाव आरो थावखौ बारा जानो नाङा थाव जाब आरो गेस्टिक जायो बाराद्राय।
औ।
बाराद्राय जानांङा आरो ना थाव संबाबो थावनिखौबाय मान थावखौ बारा एसे बुरजा होना संनाङा आरो ना। एसे एसे बाराद्राय थाव जाबा माने देहाया गाज्रि जायो आरो बोराय बुरैफोरनो बारा थाव जाहोनाङा होननानै माने डक्टरफोराबो बुंङो आरो ना।
ओम
नाथाय जोंनिया माने बेदरफोर एवबा बिफोर बायदिसिना सिनाफोर एवबा मा होनो थावखौ देल देल बुरजा होनानै एवो आरो नोंथां संनाय जायो।
उम उम
बेफोरबायदिनो जोंङो सम सम बायदिसिना खारैबो जानांगौ गोखाबो जानांगौ। बा रुदुबनाय बायदि रुनायफोरबो जानांगौ।
औ
बयल खालामनाय बुस्थु दा मैगं थाइगंफोर हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनायखौ साफायै दैजो बा दै गुदुंफोराव सुस्र'नांगौ नोंथां जायखि जायानो बुस्थुवानो जा दा जों फुल कबि बान्दा कबि बेफोरखौबो दै गुदुंङाव खायसे खायसेया न'खरफोराव लाबाम दै गुदुंजों सुस्रोयो आरो ना नोंथां फुलकबि बान्दा कबिखौ माने बेयाव गोबां मुलै होनना मुलै होयो। होनना मिथिगोन ना मानसिफोरा खायसे खायसे सुनानै साफा माबाना जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ
बेबायदिनो जों जानाय लोंनायनि साखोन सिखोन जानांगौ। बिदिनो गावनि देहाफोरखौबो साखोन सिखोन लानांगौ। खानजानायनि सिगां आसुग्रिफोरखौ आखाइफोरखौ साफा सुफायै सुना लानांगौ। ओमफाय जोङो बेबायदिनो माने बेदर सेदरखौबो जानांगौ बोलो सक्ति मोननो थाखाय नाथाय बाराद्राय बेदर बेदर बायदिफोरखौ जायोब्लाबो माने देहायाव मा होनो बेखौ प्रेसार जायो आरो ना। प्रेसार जानो हागौ खायसे खायसेया बेबायदिनो मा होनो बेखौ बाद्राय बेदर जायोबा माने केसेमरि जायखौ मे पाइल्स बिदि जायो होनना मिथ आरोना
उम उम
बेनिखायनो जों बेफोरबायदिखौ खम जानांगौ खम बिबां बाराद्राय जाबाय थानोबो नाङा। जि खमायाव लुगैदो बेखिनियाव जाबाय। बिदिनो आरो मा होनो बेखौ ब्रयलार ब्रयलार बेदरखौबो जानो नाङा आरोना नोंथां। बेयाव माने मुलि होनानै सो बानायनाय जायो नालाय बिजि थुनानै बेयो माने सानाय सु सुनायाव हामा ब्रयलार बेदरा माने जायहा मोदोम सानाय सुनाय दंखायो बेफोरबो जानाङा आरो आरोना नोंथां आथिं सानाय सिं सानाय बायदिफोरा हान्थु सानाय बायदिफोरा
उम
बेफोरबायदिखौ जाब्ला माने ब्रयलारखौ माने बांसिन जायो आरोना बेमारा। सानाय सुनाया मोदोमफोरा औ बेबायदिनो नोंथाङाबो जानाय बुंनायनि सोमोनदै एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा जिथुनिखि फोरमायलांबाय बेफोर गासैबो सैथो खोथाजोब दा जोङो फास्टफुदनि बागै सोंदोंमोन नालाय दा फास्टफुद होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया माने फास्ट फुडा बेबायदियैनो सावमिन मम' चिकेन पक'रा सिंग्रा बायदिखौ जोङो मोननो थाङो आरो ना। दा बैफोरखौ जोङो गुबैयै जाब्लाथाय जोंनि देहायाव औ ओ जानखि बायदिसिना बेराम जेरै प्रेसार जानाय बा डिलिभार जानाय बेफोरखौ जोङो मोननो थाङोबा जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ।
दा थिग बेबायदिहायनो जोंना गुबै दङ ओ जानाखि थाव बै बैफोर माने फास्टफुडआव बाहायनाय थावफोरखौ माने ओ जेनेबा दिनै बाहायगोन। बानायना बाहायनानै माने बेखौ उनफोरावबो बाहायफिनो आरोना सानसे साननै सानथाम बेबायदिनो माने आ बानायफिननायखौ बा बाहायफिननायखौ जों नुनो मोनो आरो बानायनो थाखाय। दा थिग बेबायदियैनो जोंहा जेब्लानाखि बै थावखौनो आ खनले खनले बाहायबाय थाब्ला बेनि थावनि जिथुनिखि आ जा बै थावा माने खा गाज्रि जालाङो आरोना। बेनि उनावहाय बै थावजों सावनाय जानखि जिनिसफोराबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि बा जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंहा गुबुन गुबुन ओन बे मुवा जानाखि जाग्रा मुवाफोरखौ जों फाननायखौ नुनो मोनो। दा बै ब्रयलार बेदरनि जा पकरा चिकेन पकरा जायखौ बुङो जोङो।
औ औ।
दा बै चिकेन पक'राखौ ओ जोंनिया माने खायफायाथ' रुनानै सङो। नाथाय खायफाया मानो गोथां गो थाङैनो रुवा लाबासिनो माने संनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बै रुवाला नो संबोलाथाय आ जिथुनाखि बेयो माने थाबनो मोना आ मोना लाबानो थां गोथां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ।
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोङो नुनो मोनो बायदि रोखोमनि जा आ बैफोरखौ जाबोला माने दा जोंना बेदरखौथ' जोंना गोथां गोथाङै जाबाथाय माने बेराम जाखागोन जिखुना बि मानि डायरेक्ट जोंनि आ गामि जानाखि जोंनि टाउनावहाय गंसे दखान दङो। बे माने डाइरेक्ट ओ बेदरखौ गोदाना लाबोखागोन लाबोखांखांनायनि उनावहाय आइ जा डाइरेक्ट माने संनायाव माने ओ संखानोसै आरो रुनाय सुनाय गैखाला।
औ औ।
दा बेखौ मैदाजों मिलायनानै दडाइरेक्ट ओ थावआव होखानोसै बेखौ बा मिनिटसो संनोसै संनायनि उनाव बोखांनानै जानो हानाय जाबायानो माने। होखाबायानो दा बेयो मोनो मोना बियो जेबोनो गैला माने।
औ औ।
मोनखाया माने आरोना बोरैबा जानानै नायबा बोरैबा गोथां गोथां जानाखि बेनि मोदोमनाय बे माने गोथां गोथांनि मोदोमनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ नोंथां औ।
दा थिग बेबायदिहायनो जोंहा माने आ बै फास्टफुडनि आ जानाखि जिनिस थावजों संनाय जिनिस फोरा माने गोबां थाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बै थावखौ जोङो जेब्लानाखि बै जिनिसफोरखौहाय नानै लागोन होमब्ला ना मान सेथुमना लानाय जिथुनिखि लाबोब्ला माने थाव बै थावफोरा माने बांद्राय ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो बा थावा ओंखारजोबो आरो ना सिथुनानै नायोब्ला। दा जोङो बै फोरावनो हमनो हायोबा जोङो बुंनो हायो जे जोंनिया माने फास्ट फुडनि जायाखि लामा दथाफोराव फाननाय बैफोर मुवा बेसादफोरा माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि आरोना नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
औ। दा जेरैहाय जोंनिया दंबावो मम'नि सुप। मम' होनब्लासो जोंनिया बेनि सुपखौ ओ मानसिफोरा जाखायो बा जानो नागिरखायो आरो ना।
औ औ।
औ दा थिग बेबायदिहायनो जोंना जिथुनाखि मम'नि सुप म'म'नि सपावहाय जोंनिया माने बेदरफोरखौ ओ डाइरेक्ट गोथां गोथाङै होनानै बैनि जिथुनिखि सुबमा रुनाय रुनाय साथा खालामो आरोना। दा रुनाय खामब्लाथ' रु-रुबलानोथ' जाया नालाय बेनि जिथुनिखि रुनाय लोगो लोगो‌ गो बेनि जा मैला बा जा बेदरनि जानाय बेक्टेरियाफोरा बै सुगावहाय गो गासैबो गोरोबलायनानै गोरोबलायजोबो आरोना बा गलाय मोनदेर जाजोबो।
औ औ।
दा बेनि थाखायनो ओ बैफोर सुबुं खोलोंब्लाथाय जोंनि देहाया जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो थेवबाबो माने जानाया जाखायो लोंनाया लोंखायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा जोङो ओ जिति जिहेथु बैफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दा जोङो एसे खम लोंनो जानांगौ बा जोंनि लुगैनायाथ' थाद'खाया जों जुदि लुगैयोब्ला गावनो न'आवनो संनानै मोजाङै रुनानै बेबायदि जानांगौ आरोना नोंथां औ। दा थिग बेबायदिहायो जोङो ओ बेफोरबायदि फास्ट फुडनिखौ जोङो ओ हानायमानि जों जानो नाङा। आरोना नोंथां।
औ औ।
औ दा जोंनियाथ' समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों रायज्लाय रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।